खुलुमबाय
खोनायाखै आङो मोजाङै। औ आंबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। औ दे बुं।
औ आङो नोंथांजों मागो फोरबो फालिनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै फन ओ खालामहरनाय जादों।
दा मागो फोरबो होनोब्ला बेबो जोंनि बर'निनो मोनसे ओ आंगो फोरबोफोरनि गेजेराव मोनसे दा जोंनि बर'फोरा ओ बोसोरसेयाव गासै मोनबा फोरबोफोरखौ फालियो बेनि गेजेरावनो मा मागो फोरबोआबो मोनसे। दा ओ मागो फोर बा मागो दमासियाव जोंनि बर' सुबुंफोरा ओ माबादि गाजा गोमजायै ओ फालिलाङो बेफोरनि सोमोन्दैनो एसे सावरायनो होननानै ओ आखायाव लानाय जाबाय।
ओम
दा औ दाथ' आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैयो जे नोंथांमोननि ओनसोलाव माबादियै बे मागो दमासिखौ खौ ओ फालिलांनाय जायो। खुंफुं लांनाय जायो बेनि सोमोन्दै आङो एसे मिथि लुबैयो।
था दिनाव जेनेबा मागो दाननि सेथि खालारनि सानसे सिगां जोंना
ओम
बेलागुर औ माने गासैबो सोरबा बा जोंनि जायगायाव जोंनि ओनसोलाव सोराबा बा नखर नखर सावो बिदिनो जों रायजोआवबो दाव बिदिनो नेम दं बेलेग बेलेग। सावनायनि सिगां सावनायनि हराव लावखार ओंखा ओंखाम जायो गासैबो। उम सेंग्राफोरा जायो आरो। बांसिन हौवा मानसिफोरा जों हिनजाव मानसिया औ बाहेरायाव
उम
जाग्रा मुवाफ्रा थाखा जोबो नङा होमबा?
औ।
जोङो गोथारै दुगैस्रां लोबस्रां फुङावनो भेलागुर
औ।
हमनानै लानानै इखो सावनानै साथि सावनानै गिदिंनानै जों सावो। औ ओमफ्राय सायखांनायनि उनाव हाय ओ जोङो हिनजावफोरा जेनेबा बिमाफोरा बिदिनो फिथा अनुस फिथा सौराइ लारु बायदि बायदि बानायो बिनो। माबा भेलागुर साव खालि बिदिनो फिथाफोरखो मा मा बानायो एसे फोरमायना होनोसै नोंनो बिदिनो जोंनिया आ फिथा लावदुमाथ' थाखायो होमबा? फिथा लावदुम औ माबायदि बानायो थ' जोङो उम एसे फोर आं एसे फोरमायना होनोसै नोंथांनो जोङो माइरंखौ सोमना लानांगो आ उनावनो सोमबाय माइरंफोरखौ ओमबाय माइब्रानि माइब्रा माथानि माथा बिदिहाय सोमना लाबाय। देबाय उम हो माइब्राखो आलादा माथाखौ आलादा बिदिनो दोनै दोनै उनावहाय बानायो। सिबिंनि नारिखलनि बेसि बिदिनो बायदि बायदि थायो। मिथाइ उम बिदिनो आलादा आलादा आ सिबिंनि ओ बिदिनो खावबाय फिथा लावदुम एन्थाब सावो जोंनियाव आरो उम जोंहा बिदिनो लारु नारिखनि दा लारु सिबिंनि लारु उम मिथाइनि फि था बिदि बायदि बायदि बानायो। आरो जोंनियाहा बिदि जोंनि ओनसोलाव माबा बानायनायखौ नुनो मोनो आरो जायो इदि गरसि फिथा गरसि फिथा बिदिनो आरो हासुं फि था बेफोरबायदि बानायो उम औ। बे बायदि जानाय लोंनायाथ' थायो ओ बिदिनो आरो जोंनिया मागो दमासियाव बेबायदि ओ बाहागिनियाव थांलायनाय माबा दोङो आरो दासिमबो आरो गोदो उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय मान होनाय बेफोरबायदि नेमखान्थिखौ फालिबोनाय नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव उम आं नोंथांनिसिमबो आं मिथिनो सानो नोंसोरनि ओनसोलाव हाय मागो दमासि खौ माबायदिहाय फालियो माबायदि खुंफुङो बेनि बागै एसे
औ औ दा औ दा नोंथाङाबो बुंलांबाय जे मागो फोरबोखौ ओ माबादि नोंथांनि ओनसोल- -लावहाय खुंफुंलांनाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मोजाङैनो बुं- लांबाय दा आङो जोंनि ओनसोलाव माबा -दि फालिनायखौ नुनो मोनो बिनि सोमोन्दै बुंनो सानदों ओ दा जों मिथिनायाव ना बे मागो फोरबोआव लाव -खार ओंखाम जायो ना लावखार ओंखाम जायो दे बे जे बेलागुर सावनाय बे बेला- -गुर जे जों सावो नङा होमबा बे बेलागुर सावनायाबो बै लावखार ओंखाम जानायनिफ्रायनो आ जोनोम लादों आरो आङो जे आङो मोनथिदों आं मोनथिनायाव आं खोनानायाव आरो आ जों जे बेलागुर सावो बो बियो माबादियै थालांखो होनोब्ला ओ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि ओ समाजाव बिदिनो दाहोना थानायनि दाहोना थायोमोन नङा होमबा ओ दाहोना रुवाथि था थालायोमोन सोरबाबा दान मोननैनि थाखाय सोरबाबा दान मोनथामनि थाखाय सोरबाबा बोसोरसेनि थाखाय बिदिनो ओ जोंनि बर' हारिया आबाद मावनानै जायोमोन नाला य थ' आबाद जेब्ला दिखां खाङो हो मागो मागो समसिमहालागै जोंहा आबाद दिखांनाया जोबहैयो
दा जोबहैयोब्ला मा जायो ओ बिसोरो दाहोना थाग्राफोरा लावखारफोरा मोसौ लावखार फोरा आ बिसोरो सोरबा आ सोरबा माहाजोननि न'खराव थागोन दा सोरबा बे सासे ओ मा ओ बिगोमाखौ सासे बिगोमानियाव थांनो गोनां जायो ना थ' बेनि थाखायनो बि सोरो आबाद दैखां खांनानै ओ बोथिसे ज' जाज्लायोमोन आरो। दा इसोरो हरनि समाव बिसोर नोम माइरं खांथिंनानै एबा दावदै बिदिनो खांथिङोमोन खांथिंनानै जा एसे मोनो बेजोंनो बिसोरो ओ हरनि स माव गावसोरनि दुखु सुखु बाथ्राफोर खौ सावरायलाय बानायनानै बिसोरो बिदिनो जायोमोन आरो जेब्ला जा खाङो अब्ला बै न'खौ सावनानै गारबोनाय जायोमोन आरो अब्लानिफ्रायनो बे बेलागुर सावनाय होननाय बेयो थालांदों आरो आं मोनथिनायाव ओ जोंनि बेजोंबो बिदिनो दिनै सिमहालागै बिदिनो बेलागुरखौ सावनाय जायो। आरो ओ सावखांनानै अखानायै जोङो बाथौआव मन ओ जोंनि बाथौ थानसालियाव रायजोनि बाथौ थान सालियाव ओ आर'ज खालामनाय जायो ओ बिदिनो न'खरनि गावब गाव न'खराव ओ बावखांनायनि उनाव खुलुमखांनायनि उनाव जोङो ओ गामिनि बाथौ थानसालियाव बिदिनो आरज गाबहैनाय जायो ओ आरो बेनि अनगायैबो न'खर न'खर बयबो नोंथाङा बुंलांनाय बादियैनो आ फिथा लारु बादिफोरखौ सावो जेरै एन्थाब फिथा हा लारु फिथा ओ बे बेबादिनो आ माखासे फिथाफोर खौहाय सावनानै जायो ओ बेनि अनगायैबो आथिखालनि मुगायाव माइरंफोरनि बेलायाव होनोबाथ' माइब्रा माइरंखौनो जोङो फिथा हिसाबै ओ देनानै जायो नङासै आरो बेनि अनगायैबो ओ माथानिखो जोङो लावदुम फिथा देनायाव बाहायो लावदुम फिथा सावनायाव आ दा जोङो दानि जुगाव जोङो नोजोर होयोबा नुयोजे आथिखालाव बै माइरं गोसोमनिबो फि फिथा सावनायखौ जों नुनो मोनो औ माइरं गोसोमनि फिथा ओ गुन्दैजों जोङो एन्थाब फिथा एबा ओ थाव फिथा सिथाव फि फिथा बिदि बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंसोरनि बे हरैजोंबो ओ बेबादि माइरं गोसोमनि बाहायनायखौ नुनो मोनो दा
औ जोंनाव माइरं गोसोम दानियाथ' आरो जेनेबा ओ बिदिनो गाजरजों गाजरखौ रुखिनानै बिदिनो गाजरनि रोसिजों ओ गोजा खाालारनि फि था एन्थाब बिदिनो बि जों इसे गोसोम गोसोमहां फिथा बिदिनो लाइ लाइ लाफायाथ' गोथां कालार जायो नालाय जेनबा रं जायो नालाय बेफोरबायदिहाय बानायनायखौ जों नुनो मोबो आथिखालाव मोजां नाङो बेफोरबायदि आगोलोथ' जोङो मोनथियामोन दाहाय बि खौ गोदान मोनबोदो आरो जोङो उम मोजां नांदो बे फोरखौ मोनबोनानै मिथिनानै मोनथियिखौ औ औ
औ थारैनो जोङो होमब्ला मागो फोरबोखौ गोदो गोदाय माबादि खुङोमोन दिनैसिमहालागै जोङो गाजा गोमजायै बिदिनो खुंफुंनाय लांनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। आ दा आङो मोनथिनायाव नोंसोरनि ओनसोलफोरावबो बेबादियैनो मागोफोर दमासि फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंलांनायखौ खोनानो मोननानै जोबोरैनो गोजोननाय नांबाय आ नोंथांनि सि सिम जोबोर जोबोर साबायखर बावनाय थाबाय नों थाङा आंनो सान्दिसे सम मागो फोरबोनि सोमोन्दै एसे सावरायनायनि था खाय जोबोर जोबोर साबायखर बावहरनाय थाबाय अब्ला बेखिनियावनो जोंनि रायज्लायलायनायखौ। एसेयावनो दोनथ'नोसै होननानै ओ खावलायहरनाय थाबाय
नोंथाङाबो आंनो मागो फोरबोनि बागै औ खो औ दे दे गोजोननाय